औ
औ हेलौ'
औ खुलुमबाय ना औ। खोनादों नोंथां
औ औ नों नोंथाङा फ्रिबा आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नोंथां औ हागोन।
ओ जोङो ओ तपिक खौ लानो सै माने हारिनि ओ हारिमु औ हारि हारिमु बुङोब्लाथ' जोंहा बर' बर' हारि हिसाबै जेनेबा जोंनियाव जेरै गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनाय आरो औ फारसेथिं मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो। होनजायो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
दा बे बेलायाव नोंथांनियाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बा जोंनि बर' हारिया हारिमुआ ओ माबोरैहाय औ माबोरैहाय? गोदो माबोरै हायोमोन आरो दा माब्रैहायमोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे।
हारिमु बुङोब्लाथ' जेरै नोंथाङा बुंखाबाय नङा होमबा। ओ गोबां रोखोमनि थायो। ओ गाननाय जोमनायनि फ्राय लानानै जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना फोरबो फालिनाय बेबायदि आरो दा बेनि मादावनो जोङो गोदोनिजों दानिजों रुजुनो जुदि नायोब्ला अब्ला जोङो गोबां सोलायनायखौ नुवाखै नङा नुनो मोनदों। जेरैहाय जों गाननाय जोमनायावनो बुंजायो
औ नंगौ
जों नायोब्ला गोदोनि समाव ओ बर' आइजोफोरा ओ गा गासिबो फ्राय गासिबोआनो दख'ना गानो होनजायोमोन नङा होम बा दख दख'ना गाननानै थायोमोन मदार्न मदार्न माने गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनामोन आरो
औ नंगौ
बेबायदिनो हौवाफोराबो गामसाखौनो गानोमोन बेनिफ्राय ओ दाथ जोङो नुनो मोनो हौवाफोरा दा गामसाखौ फ्राय गोबांखौनो गाननायखौ नुवा जोङो
नोंगौ
गोदान ओ गोदान जुगनि लंपेन्ट गस्ला गाननाय नुयो बेबायदिनो जोङो सोलायनायखौ नुयो आरो
नंगौ
औ
दा बिदिनो हारिमुनि बेलायावबो ओ मोसा मोसानाय मुसुरनायनि बेलायावबो बिदिनो जोंहा गोबां उम गोदोनियाथ ओरैनो ओ खाम सिफुं इफोर सेरजा इदिजों मोसानायखौ बांसिन नुयोमोन दायोथ आरो गोदान मुगानि जाबाय नालाय गोदान मा होनो बिदि जेरै गोदान मेथाइ बिदि जों मोसानाय बायदिखौ नुनो मोनसै दा बे बेलायाव जों बैसो बैसागु फोरबो बेनि सोमोन्दैबो एसे सोदेरनानै रायलायनो हागोन नामा दा औ बैसागु होनोब्ला थ जोंहा गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनि फ्रायनो फालि बोनाय बे मोनसे फोरबो बोथोरारि बो दा बे बैसागु फोरबोखौहाय जोङो सैथ्र दाननि जोबथा अक्टनिफ्रायनो जोङो ओ नाङो होननानै फोथायो नोंथां जेरै सैत्र दाननि जोब था अक्टखालि जोङो मोसौ थुखैनाय बे फोरबोखौ फालियो जेरै मोसौखौहाय जोङो ओ जों हिन्दु बा बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा ओ इसोर होननानै फोथायो दा थिग बेबायदिनो जों सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खालि मोसौखौ माने फुजा होनाय जायो आरो नोंथां । दा नोंथांमोननिथिं बि फोरबायदि ओ फालियोना फालिया बेखौ नोंथाङा एसे बुंनानै हो
औ औ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बे नेमखान्थिया दाबो सोलिनानै दङ' । सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव जोङो बैसागुनि जागायनायखौ हमनानै लानाय जायो आरो ओ बे सानखालि खालि जोङो मोसौनि ओ मोसौखौ ओ फुजा होनायनिफ्राय जागायो बे बैसागुआ ।
औ नंगौ
खौ जोङो माबायदि ओ फालियो होनबाथाय जोङो गिबियावनो ओ नांगौ जानाय मुवा बेसाद बायदि रोखोमनि मेगं थाइगं आरो ओ लाव पानिलाव औ औ औ औ बेनिफ्राय बेखौ जोङो बेनिफ्राय थाराय बा जायखौ दिग्लि औ दिग्लि लावथि होननानै बुङो बेखौबो जोङो नागिरनानै लायो औ बेनिफ्राय बेफोरखौ जगार खालामनानै लानाय जायो
औ नंगौ जेरै लाव फान्थाव ओ थाइखा इफोरख जोङो माला सुनो थाखाय ओइदिन माने सानसे सि सिगाङै जमा खालामनानै लानाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ फुङावहाय जेला सैत्र' दानि ज जोबथा अक्ट' ओइदिनखालि जोङो बयबो बयबो माने नख ख'रनि सासे बा बयबो ज' लोगो नांनानै जोङो ओम बे जगार खालामनानै दोननाय बे फोरखौहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै हानानै ओ मोनसे सान्द्रि बा संग्राय बेयाव जमा खालामनानै लानाय जायो आरो। बिनि फ्राय आरो बेखौहाय ओ रायदोंबा औवानि ओ मोनसे ओ थेवोल बायदि गोबा माला सुजानाय बायदि बेखौ ओ सैना लानानै सुनाय जायो जेनेबा मोसौआ न'खराव ओ माबेसे दं बेखौ हिसाब खालामनानै मालाखौ दांसे-दांसे सुना लानाय जायो।
औ-औ।
बेनिफ्राय आरो जोङो माइब्रानि ओ बे होनो सबाइ गोरान एवनानैबो लानाय जायो थुनो थाखायबो जोङो आरो मा होनो बेखौहाय मो माबानि थौनि बास सारायनि हांगारफोरखौ एर खनानै हा बेखौ देनानै थाव गुबैजोंहाय मोज जां गलायनानै बेखौ जगार ज' खालामनानै लानाय जायो बेवहा जों ओमफ्राय बिनि उनाव दै सान थि लानानै। मोसौ गलियाव थांनानै मोस सौनो सारस्रांनानै बे माला सुनानै लानाय बेफोरख हाय गानहोनाय जायो मोसौनो। ओमफ्राय जि सबाइ गोरान एवना लादों बेखौबो एस-एसे गासैनोबो माने जा होनाय जायो आरो जोंनिथिं। बेनिफ्राय ओ दा दै सान्थि सारस्रांबावबाय आरो । बिनि उनावहाय जोङो ओइदिनखालि बे मोसौनो जा हांगार बे माबानानै लादोंमोन ना थाव गुबैजों बेखौहायबो जोङो मोनसे गन बा औवा औवाजों ओ बिनि खाफालाव फोथ था बा गासै मोदोमावनो थफा-थफ बा गोसोम गोसोम थुनानै होनाय जायो आरो ओ बिदिनो माने ओइदिन खालि जोंना बे मोसौ थुखैनाय बे फोरबोआ जानानै थाङो आरो ओइदिनखालिनो जोंनिथिं। नोंथां जोंनि ओनसोलावहा मा होनो बे गो गोखा गोखै खुं खा जानाय होनो जे बेखौहायबो ओइदिनखालिनो जानाय जायो आरो नोंथां। दा बे गोखा गोखै जानाय बेयावहा नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय? मा-मा मैगं जगार खालामनानै जानाय जायो एसे नो।
ओं गोखा गोखै जानाय बुंब्ला थ जोङो जोंनि ओ ओरैनोथ जौसे-जौसे आरो सेथा बे बेखिनि ओं मैगं थाइगंखौ
नोंगौ
जायो होननानै बुङो बेेफोरनि मादावथ जोंनि सोरगिदिं मोननाय
आरो ए जेखो जोङो हाग्रा बंग्रायाबो माखा मैगं मोनो जेरैहाय ओ थुफि बेन्दों होननानै बुङो जायखौ जा नोरसिं जा बेबादिनो थास' ओ थास'नि मा बुङो बेखौ थास' थारा बेबादि औ थास' बिथ'राइ बेफोर गासिखोबो औ औ औ बेफोरखौ नागिरनानै औ मानिमुनि
मानि मुनि बिदिनो ओ दाउ फेन्दा दिं खिया बै दिंखिया मा होनो बेखौ ओ दाउ बिदै दैनायाव जि होयो बेखो दिंखिया मोनसे आलौगोना बे बे दिंखियाखौ ओहोबो होनाय जायो ओमफाय बिदिनो इसेबां थ' जोंनियाव बिदि एकस' एकथा बिदि मोन लाय लायला आ थेवबो जि मोनो बेखोनो माने खाथि खालायाव जि मोनो बिखौनो बुथुमनानै जोङो संनानै जानाय जायो आरो बे गो खा गोखैखौहाय औ ओमफ्राय बि जों लोगोसे जे न'नि दाउफोर बा अमा बेदरफोर बेफोरजों संनानै जों ज' जालायनाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं। दा बिनि उनाव जोंना गोखा गोखै जानाय आरो मोसौ थुखैनाय बे ओ जोबथा सैथ्र' दान बेयावहाय जोबनानै थांबाय दा बिनि उनावहाय जोंहा फैबाय ओ बैसागुनि सेथि खालार बा से अक्ट'खालि। नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय बे सेथि खालाराव ओ मा बोरैहाय फालिनाय जायो?
ओ ओ सेथि खालाराव बुंनो थांबा जोंनिया नोंथां ओ फुङावनो बयबो सिखारो सिखारनानै दु गैस्रां लोबस्रां खालामनानै स्रां जायो गासिबो बेनि उनावहाय ओ न खरनि सोरबा गाहाय बा बिमाफोरा ओ आलारि बाथि सावो औ बाथौआव बेनि उनावहाय ओ गासैबो उन्दैया गेदेरखौ मान होयो बेबायदिनो गेदेरा आ उन्दै फोरनो अनाय होयो बायदिसिना खायसेया ओ बायदिसिना सि जोमबो बायनानै होनाय नुनो मोनो जोङो उम बैसागुनि से खालाराव ओ बेबादिनो बैसागुनि से खालारा जागायो आरो
नंगौ ओ बेबायदिनो जोंनि-जोंनि ओनसोलथिंबो माने जोंनि गामियाव माने खाथि खाला गामिफ्राव बि दि नुयो आरो माने जोंबो बिदिनो फालियो जेनेबा जों फुङावनो सिखारबाय बैसागुनि माने बैसागनि से अक्टखालि फुङावनो सि खारबाय न बां सा फा खालामबाय सिबस्रांबाय सु स्रांबाय बिदिनो मानसि बयबो दुगैस्रांबाय बिनिफ्राय जोङो ओ इसोरनि नामै बा ओ गाव गावनि नख राव मोनसे थानसालि थायोथ बेयावहा जोङो बयबो ओ जहै जि मोनो फुल प्रसाद जि मोनो बेखौहाय जगार खालामनानै जोङो उम इस सोरनि नामै बावनानै माने न'खरनि मोजांनि थाखाय ओ खालामनानै जोङो बयबो खुलुमस्रांलायनानै ओ बे फुजाखौ होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना गामियाव न'खराव फुजा होखांनायनि उनाव आरो गामियावबो मोनसे आर'ज बिदि मन्दिर थायो नालाय बे मन मन्दिरावहा जोङो थांनानै फुजा होनाय जायो जेरै न'खराव होदों बेबायदिनो गामियावबो जोंनिया थाखायोना दौरि दौसि आसारि औ बिथांमोना माने गामिनि गासिनिबो नामै मोनसे फुल प्रसाद होनानै बिदि फुजा आर'ज खालामनाय बिद दि जायो आरो नोंथां जोंनि
औ औ उम। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नामा औ।
थनसै गोजोननाय थाबाय नों
औ, औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय औ लाखिथ'बाय दे।